हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ जोङो दिनै दिनैनि टपिकखौ सावरायगोन सोलोंथाइ सोलोंथाइखौनो जोङो सावरायगोन सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला जोंङो सोलोंथायानो जोंनि मोनसे जिउआव थांना थानायनि थाखाय बा गियान आरजिनो थाखाय ओ मोनसे गोनांथार बाहागो बा आयदा मानोना जोंङो सुबुं माहारिया सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो बे मुलुगाव खाना होननानैबो बुं बुंजायो मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंहा दावगानो बा गोजौ फारसे दावखोलांनो हानाय गोहोआ गैया जायो। मानोना सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौसो जोंनि बे समाजाव बा जोंनि बे गामि ओनसोलाव जोंङो सनमान होयो जाय सुबुंङा लेखा फराया जाय सुबुङा फरायनायखौ दोनथनानै ओरैनो थायो। बे सुबुंखौ जोंङो एसेबाबो नेग्लेक्ट खालामनाय बा एसेबाबो नाथ्रोना दोननाय बायदि जोंङो नुयो जाय सुबुंङा सोलोंथाइ लानानै गावखौ गियान आरजिनो हाबाय बा सोलोंथाइ लानानै एसेब्लाबो गावनि जिउआव थांना थानो थाखाय राहा सानखांनो हाबाय। अब्ला जोंङो एसेब्लाबो सनमान मोनो दा नोंथांङा मा बुंथिगोन
आं बेखौनो बुंगोन नोंथां बुंनाय बाथ्रायाबो थार नंगौ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो मेगन नुनानैबो नुयै बायदि जायो बे बाथ्राया सैथो सोलोंथाया गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ थायो।
हाया। एसे जों गुदि सोलोंथाइ बुंङोब्ला जोंङो माखासे आखल आखु सोलोंनाय बा आखल आखु दानाय बियो जोंना मा होनो बेखौ गावनो गाव जायो नंङा होमबा उन्दैनिफ्राय लानानै जों बेफोरखौ न'आवनो बा खाथि खालानि सुबुं बा गामिनि सुबुं समाजाव थानानै जों बेखौ सोलोङो दा बे सोलोंथाइयाबो जोबोद गोनांथार नों गावखौनो माबायदि। आखल आखुनि खालामगोन। नों गुबुननि सिगांङाव गावखौ बेसेबां मोजां दिन्थिनो हागोन बेबो मोनसे सोलोंनायनि आखु बा जों गुबुन सोरबा गियान गोनां सुबुंनिफ्राय जोंङो बेसेबां गियान आरजिनानै लानो हायो। बेबो नोंथांनि मोनसे सोलोंथाइ नंङा होमबा दा बेनि उनाव सोलोंथाइया फैबावबाय जेरै फरायसालियाव थांनानै जेरै नेमखान्थि बायदि जोंङो सोलोंथाइ लानाय जायखौ इंलिसाव बा इंराजियाव बुंङो फर्मेल इडुकेसन बे जाहैबाय बेबो मोनसे गोनांथार मानो होनबा बे फरायसालियाव थांनानै एबा स्कुल कलेजाव थांनानै लाहैनाय सोलों सोलोंथाइया। मोनसे जिउ राहा दानायनि थाखाय गोनांथार होननानै बुंजायो मानो होनबा बै फरायसालियाव फरायनाय बा मोनसे नेमखान्थिनि सिङांव थानानै फरायनायासो जोंनि साख्रि लानाय एबा माखासे गुबुन गुबुन खामानियाव गनायथाव होननानै बुंनाय जायो नंङा होमबा
नंगौ
दा आंनि नोजोराव सानो आङो सोलोंथाया फरायसालियाव डिग्रि बा सार्टिफिकेट फोरमान बिलाइ लानायजों लोगोसे
जों मेगनजों नुनानैबो गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो जेरै जोंनि समाज औ गोबां रोखोमनि सुबुंफोर दङ माखासेया फोरमान बिलाइ गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो गुबुना माने मिथिंगानिफ्रायनो बा मेगनजों नुनानै बा गावनि गोसोजों सोलोंनाय सुबुंफोरबो थायो दा बै डिग्रि गैयै बा फोरमान बिलाइ गैयै सुबुंफोरनिफ्रायबो जों माखासे गोबां बुस्थुफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा
नोंगौ बियो सैथो
सासे आबादारिनिफ्रायबो जोङो माखासे ओ गियानफोरखौ लानो हायो जेरै बिथाङा जानो हागौ फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैयाखै खिन्थु बिथाङा गावनि मोनदांथिजों माखासे आबाद मावनायनि गुन गियानफोरखौ बिथाङा आरजिनानै लानो हादों दा बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ बा बेफोरबायदि गियानफोरखौ जोङो बिथांनिफ्राय आबादारि बिथांनिफ्राय जों माखासे लानो हायो आरो जेरै गोबां बिथिङावनो माखासे सुबुंफोरा गुबुन गुबुन आयदायाव जर'खा रोंनाय बा रोंगौथिया थायो दा बेफोरबायदि गासैबो बुस्थुफोरखौ जोङो थांनानै थानायाव नांगौ जायो बा सोलोंथाइया सिमा गैया बा बैसोजों जेबो सोमोन्दो गैया होननाय बायदि सासे सुबुङा थैनानै थांनानै थासान्दियाव माखासे गोबां बुस्थुफोरखौ सोलोंनानै लायो होननानै आं बुङो
नंगौ मानोना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइया गुबुन गुबुन रोखोमनि थानो हागौ बा गुबुन गुबुन आयदायाव जोङो सोलोंथाइ लानो हायो दा आबाद मावनो थाखायबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो बेनिफ्राय जोङो माखासे ट्रेनिंसफोरबो जों लानो हायो आबाद मावनायजों लोगोसे जों आबाद मावनो थाखाय दाथ' जोंहा गोदान मुगानि आदब खान्थिजों जोङो आबाद मावनाय जायो बे आबाद खौ मावनो थाखाय जोङो माखासे फसंथानफोराव सोलोंथाइबो लानो हायो बा सोलोंनोबो हायो आरो जोङो दाउ अमा फिसिनो थाखायबो जोङो माखासे सोलोंथाइ लानो हायो बेनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो हायो दा बेफोरखौ जोङो गोरों सुबुंफोराबो लानो हायो रोङै सुबुंफोराबो लानो हायो बेनि थाखाय माखासे क्राइटेरिया फोर लाखिनाय जायो दा गोरोंफोराबो रोङैफोरखौ फोरोंनांगौ रोङैफोरनिफ्रायबो गोरोंफोरा सोलोंनानै लानांगौ होननानै आंबो बुंगोन मानोना आथिखालाव गोबां गोदान गोदान आदब खान्थिजों जोंहा ओ सोलोंथाइ होनाय जायो जेरै दाथ' जोंहा साइन्स टेक्न'लजि मुगा दा जोङो साइन्टिफिक सोलोंनांगौब्ला जोङो साइन्सनि जोहै जों खारफानांगौ जायो आरो जोङो जेब्ला आबाद मावगोन अब्लाबो जोङो साइन्स एन्ड तेक्न'ल'जिजों खारफानाय मुगा हिसाबै जोङो ओ‌ आथिखालाव जोङो गोदान मुगानि आबाद मावनाय नुनो मोनसै दा बेफोरखौबो जों सोलोंनो हायो बेनिफ्राय जोङो गोबां ओ आखाइजों बानायनाय हाबा बा मुवा बेसाद बानायनाय बेफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो बेफोरखौबो जोङो गुबुन गुबुन फसंथानफोराव जोङो सोलोंथाइ लानो हायो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो गावखौ सासे उम मोजां बानायगिरि बा मोजां एन्टारफिनोल महरै जोङो बानायनो हायो दा नोंथांआ बेफोर कर्सफोरनि बाखै माबाफोर बुंबावनो सानो नामा
नोंगौ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो सैथोनो खिन्थु आं मोनसे खोथाखौबो बुंनो सानो ओ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे सासे सुबुंआ बबेबा सोलों फसंथानफोरनिफ्राय सोलोंथाय लानायजों लोगोसे बे बिथांनाव माखासे आखल ओ आखु बा गियानफ्रा माने गनायजाथाव खाबजाथाव जानांगोन नङाब्ला सो फसंथानफोराव सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बेफोर गियानखौ बिथांआ आरजिनानै लानो रोङाब्ला उन्दैखौ माबोरै अननांगौ देरसिनखौ माबोरै मान होनांगौ बेफोरबादि आखल आखुआ था थायाब्ला सोलोंथाइ लानानै फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि जेबो मुलाम्फा थाया होननानै बुंनांगोन मानो होनबा ओ नोंथांखौ सो फसंथानफोराव सोलोंथाइ लादोंब्लाबो जुदि नोंथांनि आखल आखुआ मोजां नङाब्ला रावबो मान होनाय नङा बे बाथ्राखौ बयबो गोसो आव लानाया मोजां ओ मानो होनबा नोंथांनि ओ सोलोंथाइनि ओ समायनाया नोंथांनि आखल आखुजोंबो बेरखांनो हागौ बेखौनो आं बुंनो सानो
नोंगौ थारैनो मानोना जोङो गेदेर सुबुंफोरनि बोसोनफोरखौबो जोङो मानिनांगौ अब्ला जोङो बै सासे ओ एक्सपार्ट ओ गेदेमा फोरोंगिरिफोर फोरजों माबादि अनजानांगौ बा माबादि आखल दिन्थियोबा ओ गावखौ अन गोन माबादि आखु दिन्थियोब्ला गावखौ मोजां मोनगोन बेफोरखौबो जोङो दिन्थिनो रोंनांगौ अब्ला जोङो अट'मिटिक जोंनि साननाय हनाय आखल आखुफोरा सोलायो मोजां फारसे जेब्लाबो साननायफोरा फैयो मानोना गावनि साननाय हनायफोरखौबो जोङो थियै लाखिनांगौ आरो गेदेरमा सुबुंफोरनि बोसोनखौबो जोङो बिजिरनानै नायनो हानाय जानांगौ अब्ला जोङो ओ मोजां सानखांथाया जोंनि गोसोआव जेब्लाबो फैगोन अब्ला जोङो मोजां मोजां खामानि मावनो मोजां मोजां हाबा मावनो जोङो जेब्लाबो ओ सानबाय थागोन अब्ला जोङो फोरोंगिरिआबो बेफोरखौ नुफिनोब्ला औ बे सासे बे गथ'आ मोजां खामानिखौनो मावदों बेफोरबायदि बाख्नायनाय मोननो हायो दा जोङो गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ जोंङो जेब्लाबो जेखि खामानिखौ मावा मानो जेब्लाबो गोसो होनानै मावो जेब्लाबो सांग्रांथि मावो जेब्लाबो थि मेलेम बाहायनानै जोङो मावोब्ला साक्सेसफुल जाखायो अब्ला जोङो बेफोरखौ नोजोर होनायाबो गोनांथार नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो
नोंगौ जिउआव दावगालांनो थाखायब्ला गासैखौबो नांगौ जायो ओ जेरै सासे गथ'खौ इयुनाव मोजां मानसि खालामनोबा बिमा बिफाया बेखौ जोथोन लानांगौ जोथोन लानानै उन्दैनिफ्रायनो आखल आखु मान होनाय बा बाथ्रा रायज्लायनायफोरखौ फोरोंनांगौ जायो आरो गाज्रि आखल आखु नुदोंब्ला बेखौ उन्दैनिफ्रायनो दबथायनानै दोननांगौआ जोबोद गोनांथार आथिखालावथ' समाजारि बिजोंनि मुगा मुगा बा ए आइ ससिल मिडियानि मुगा बेफोराव माखासे गोबां मोजांखौबो सोलोंनो हायो आरो गाज्रिखौबो सोलोंनो सोलोंनानै लायो जों बांसिनानो नुनो मोनो। गाज्रिखौसो सुबुं माहारिया बांसिन बज'बो नंङा होमबा नोंथां
नंगौ थारैनो बेयो सैथो
फोरखौ जोंङो माबोरै जानगाराव दोननो हागोन जोंनि गथ'फोरनिफ्राय बेफोरखौ जोंङो मोजांङै नायबिजिरनानै बा बबे बुस्थुखौ बा बबे लामाजों गथ'खौ लांङोबा बबेया मोजां जागोन बा देरनानै बे गथ'आ माबायदि। न'खरनि थाखाय समाजनि थाखाय हाबा मावनो हागोन बेफोरखौ जोंङो उन्दैनिफ्रायनो मोजांङै जोथोन लानानै दालांङोबा गाहाम जायो।
थारैनो सेैथो बाथ्रा मानोना जोंङो न'खरनिफ्रायनो जोंङो आखल-आखुखौ सोलोंजेनाय हिसाबै जोंङो न'खरनिफ्रायनो बेखौ दबथायनांगौ बा न'खरनिफ्रायनो जोंङो सिखाखौ होनांगौ। अब्लासो जोंङो समाजाव फैनानै मोजां खामानि मावफैनो हागोन समाजजों गोरोबनानै खामानि मावनो। हागोन।
नंगौ नोंथां ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय सोलोंथाइ बिथिंनि थाखा सायाव माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ राव रायज्लायनानै नोंथांजों
आंबो नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
खुलुमबाय
गोजोन्थों।